औ नोंथां हेल'!
हेल'!
खुलुमबाय नोंथां! नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
हेल' नोंथां
खोनादों
हेल' औ खोनाबाय नोंथां। मा खबर?
मोजां
आदसा नोंथां जोबोर मोजाङैनो दंलै
ओम
आदसा फै दे जों बे समाव एसे ओ मोनसे मोजां आयदाखौ लानानै जों सावरायदोनि नोंथांङा मोजांङै खोनादों?
औ खोनादों
आतसा नों नोंथांङा मा जामुंखौ जानो मोजां मोनो?
मा जाग्राखौ ना?
थां औ मा जामुं ए-एबा मा बेदरखौ मोजां मोनो?
बेदरखौ बुंनो बुंङोब्ला अमा बेदर बेदरखौ बांसिन मोजां मोनोलै आंङो जानो थाखाय।
थारैनो थारैनो नंमारगौ अमा बेदरा जोब बोर गोथाव। आं बुंनो सानोदि बुहुमनि मादावनो
मोनो
आंबो बे अमा बेदरखौनो जोबोर मोजां मोनो। थारैनो जोबोर गोथाव बे अमा बेदरा। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि माखासे ओ फिथाइ - फिथाफोर दं बेफोरनि मुंफोरखौ बुंनायसाय मोननैसो नोंथांङा
फिथाइफोर - फिथाइफोरनि
औ नोंथां
नि जानाय फिथाइ जोंनि न'खराव दंङ होनब्ला खान्थाल दंङ थाइजौ दंङ लिसु दंङ लिथिखु दंङ
आरो लोगोसे नोंथांङा बेफोर फिथाइफोरखौबो जोब जोबोद जानो मोजां मोनो खोमा?
बोथोरनि फिथाइखौलाय जानो मोजां मोनखायो आंबो आंथ' थाइजौखौबो जायो। मोजां मोनो थाइजौ खाजि जानो गाहाम नांङो खान्थाल
औ खान्थालखौ खामानि मावनो - मावनाय समाव जानो मोनबा मोजां नांङो। लिथुखुफोरखौ लिसुफोरा मोजां गोदै नालाय जानो गाहाम नांङो आरो।
नंगौ नंगौ न'आवनो जायो नों नोंथां जायो न'आवनो मोननाय फिथाइ सामथायाइफ्रा अर्गानिक जायो जायखौ जोंङो जेबो रासायनारिक हासारफोर होआलासे जोंङो मोजांङै मोननो हायो। नंगौ नंगौ जोबोर मोजां न'आव थायनाय फिथाइफोरा जोंङ जानांगौ बेफोरखौ जोंङो गुबुनाव बायनानै जास्लायस्लाय न'फोराव गायनानै लानांगौ।
औ
बेफोरखौनो जोंङो जानांगौ दे बुंनायसाय
नोंसिनि न'आवलाय मा माथो दंङ?
दंङ दंङ नोंथां जोंनावबो थालिर थायो लोगोसे ओ रैमालि थायजौफोर नाथाय जोंनाव लिसु गैया। बेखायनो गुबुननियाव गुबुननियाव बिनानै बा गुबुननिफ्राय बायनानै जानो गोनां जायो।
उम औ
लोगोसे गोबां गय बिफांफोर दं। जेखौ जोङो। बोथोराव फाननानै जोङो गोबां रांबो मुलाम्फा खालामनो हायो।
उम
लोगोसे फिथाइ-सामथाइफोरखौबो जोङो बाजाराव लांनो हायो जोंनि हाथाइसालिफ्राव लांनानै जोंनि सानफ्रोमबोनि जानाय। खरसाफोरखौ जों बेफोरनिफ्रायबो जों दिहुननो हायो नोंथां। नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बागै?
हायो मानो हाया जानो बे जोंनि फिथाइ सामथाइ फानबालाय आरो बा आथिखालावहा फिथाइ सामथायाइनि दामा बुरजा जालां बाय बेनिखायनो माने फिथाय सामथायफोरखौलाय फानोबालाय जों बाजारावहा बिदि अर्गानिक फिथाइ सामथाइखौ गोबां बायो।
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ थारैनो नंगौ।
आरो बे रांजों जोङो औ।
लोगोसे जोंनि गुबै जामुं जायखौ जोङो ओंखाम होननानै जों बुंनो हायो नोंथाङा बे बोसोराव माइ आबाद मावदोंना मावाखै?
औ मावदों बे बोसोराव।
नोंथाङा बे बोसोराव मा ओ राहाजों एबा माबोरै राहाजों नोंथाङा मावदों?
बे बोसोराव आं मोनसेखौ फोनाय गोदो गोदायनि फोनाय जि आस्रा फोनाय बेबायदि आदबजों मावदों।
मोनसेखौ जाहैबाय गेजेर मुगानि फ्राय फैनाय जि फोन खोथिया फोनानै फुनानै गायनाय बेबायदि आदबजोंबो मावनाय जादों आरो आंनि फोथारावहा आङो
थिग दङ नोंथां नोंथांनियाव आं सोंनो सानदों नोंथाङा जि ओ फोनानै जे आबादखौ खालामदों देग्लाय बोसोराव नोंथाङा बिनि फ्राय बिदि माबोरै मुलाम्फा मोनगोन होननानै सानदों?
अह बिब्दि फोनायनिफ्राय आं बेखोनो सानो मानो होनोब्ला जों गाय खोथिया फोनानै फुनानै गायोब्ला जोंहा खोथियानि फुनायनि फैसा बारा थाङो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेजों लोगोसे आरो गायनायनि हाजिरा दङ। बेयावबो फैसा थाङो नाथाय जेब्ला जों आस्रा फैयो हाखौ मोजां सासोनानै होनो ल'सो गोनां जायो बिनि उनाव फोना होबा नो जोंहा खोथिया फुनो आरो गायनायनि फैसाया बासियो आरो। बेनिखायनो माने औ। गायनायनिख्रुइ फोनायखौ एसे मुलाम्फासिन मोननाय मोनो जेथ' खम खरसायावनो बा
जोङो आबादखौ मावनानै बुथुमना लानो हायो आरो जोङो।
नंगौ नोंथां आं फोथायदों नोंथाङा बे बोसो रावबो बे माइ आबादनिफ्राय मोजां मुलाम्फाखौ मोनगोन आरो उननि जानायनि लागै मोजां बिदिनो माइफोरखौ बुथुमनानै लानो हागोनखौ आं आसा खालामदों नोंथांखौ लोगोसे जे नोंथां थांनानै ओ जानानै ओ बारनानै थांबाय मेसें बोथोर नोंथाङा जानांगौ बिदिनो आबादफोर मावदोंमोन आं नोंथांखौ नुनो मोनदोंमोन नोंथाङा जुखाम आ बाद मावदों आं नोंथांनियाव फ्राय मिथिनो लुबैदों। जुखाम आबाद मावनानै नोंथाङा माबोरै मुलाम्फा खालामनो हादों? नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायदो। ओ-गोसे आंबो सानदों इयुनाव बेबायदिनो आबादफोरखौ मावलांनो सो-सोलोंगोन आरो
औ औ औ। जुखामखौलाय आं मावदोंमोन ओ मेसेंआवहाय। ओ बेसर दस बिगासो मावनाय जादोंमोन। बेवहाय बिगासेयावहा जागाय जेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम सिम आङो बिदिनो फुलि बायनाय हाजिरा लागायनाय आरो हालेवनाय दै सारनाय मुलि सारनाय हासार होनाय ना नाय बेखौ जोङो बिगासेयावहास आद हाजार बा नौ' हाजारनि बार दाइन रोजा बा गु रोजायावहा जोङो बिगासे से बिगायावहा जोङो बिदिनो खरसा गारनो गोनां जादों। आरो जोंहा फैनायावहा जि बिगायाव जोंहा थांदों गासै खर'साया
दाइन रोजाहै दाइनजि रोजा थांदों जोंहा बिगासेयाव दाइन रो जाहै दाइनजि रो रोजा थांदों जि बिगायाव। बिब्दिनो मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ से लाख स्निजि थावजेेन मोनदोंमोन जोङो। से लाख स्निजि थावजेेननिफ्राय जों दाइनजि दाइनजिरोजाखौ गारोबा आधानिनो आधा बारा जोङो मुलाम्फाखौ मोनदों मोन आरो गुजि रोजा मुलाम्फाखौ आं मोननाय जादोंमोन देग्लाय मेसेङाव।
थारैनो नोंथांमोना गोबां बिदिनो आंबो सानदों आं नोंथांमोननि बिदि गोबां मुलाम्फा जानायखौ खोनानानै बोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे बिदिनो आंबोस बिदि ओ सोलोंनो बा बिदिनो गोसो जादों जे इयुनाव आंबो बे आबादखौ मावगोन लोगोसे से आंबो बेबायदि मुलाम्फा एबा बे आबाद मावनायनि गेजेरजों आंनि इयुन लामाखौ एबा इयुनखौ आंबो बे आबा बादनि गेजेरजोंनो जिउ खुंलांनो हागोनखौ आं हमदांनो हादों एबा थांखि लानो हादों। आं दं थारैनो। नोंगौ जोङो थारैनो जोङो खस्थ' खालामोब्ला जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो जोंनि खस्थ'नि बिथाइखौ जोङो थारैनो मोननो हायो। आं फोथायदों नोंथाङाबो इयुनाव बेबायदिनो आबाद फोरखौ मावनो गोदान-गोदान आबादफोरखौ गोदान-गोदान बिदिनो आदब खान्थिफोरखौ बाहायनानै नोंथाङाबो आबाद मावनो नाजा जागोन बेखौ फोथायदों लोगोसे नोंथाङाबो सोलों गोदान-गोदान आबदब खान्थिफोरखौ सोलोंलांबाय थानो नाजादो। मानो होनबा दायो बिगियाननि जुग जोङो बिगियानजों सोलिनानै जोङो गोरोबनानै जोङो सोलिनो नांगोन। लोगोसे आजिखाल ओ आथिखालाव बोथोरफ्राबो गोबां गाज्रि जानो हमदोंसै गोबां समाव नांगौ समाव जोङो अखाफोरखौ मोननो हाया। बेखायनो जोङो नांगौ समाव दै होनो लागै जोंनो नांगौबायदि जगार बा आगजुफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानांगोन।
उम नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो। मोननैसो आंनि लागै बिदिनो मा होननानै होन बुंगोन सुबुरुन होनो हागोन नोंथां फंनैसो। बाथ्रा बुंदो गुसुङै।
सुबुरुन आबाद मावोब्ला आबादनि एसे गियानखौ बबे बोथोराव मा जागोन बे मबे आबादा जायो बेखौ नायन लाग्रोबानो जाबाय सिगाङाव बेनि उनाव बिनि नांगौ रोखोमनि दै आरो हासारफोरखौ होनांगोन। खस्थ' खालामनांगोन बेबायदिनो मावोब्लानो आरो आथिखालनि आदब खायदाजों सोलिबानो आबादनि मावनाया नोंनि जाफुंसारगोन होनना आं बेखौनो बुंबाय आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो। आं फोथायदों नोंनि बाथ्राखौ आं गोसोआव लागोन आरो इयुनाव बाहायलांनो नांगोन। दे होमबालाय नोंथां।
औ औ औ औ दे दे दे।